हेलौ। औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे
औ नोंथांसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ।
औ। ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथां जोङो जेरै गामि ओनसोलाव माबायदिहाय दाउ अमा फिसिनानै गावनि जिउखौ खुंलांदों एबा रांखान्थियाव बेसेबां मुलाम्फा जादों बेनि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सावराय एबा हेलौ। खोनादोंना नोंथां?
ज
ओ। औ औ खोनादों ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो दाउ अमा फार्मफोर दंबाय बायो नामा नोंथां
औ
औ
औ नोंथां। ए जोंनि ओनसोलाव दाउ अमा बिदिखौ माबोरै खिनि होनोब्ला गिबियावनो अमाखौथ' जों गासिबो लाखायो नङा होमबा नोंथां खोनादों ना?
औ औ नंगौ औ खोनादों नोंथां।
जोंनि ओनसोलाव माबोरै फिथि होनोबाथ' दा बांसिनानो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै ना लाबोयो गिबियावनो अमाखौ नङाब्लाथ' खाथि खालायाव जायहा ओ फिसा लाखियो एबा रै माने फिसानि माबा खालामो प्रदाक्सन खालामो बिदिखौ ओ बिदिनिफ्रायबो बायना लाबोयो आरो बिनि उनाव बायना लाबोयो लाबोनानै जोंबो बिदिनो फिसियो। अमाया मा मा जायो होनोब्ला एबा जों मा जाखोयो होनोब्ला ओ दा ओरैनोथ' जों जेरैहाय जुमाय बायदिसिना खावनायखौ जोङो अफ्रिजों लोगोसे गुन्दै जों गलायनानै होयो नङा होमबा बिनि अनगायैबो बिनि अनगायबो जोङो जेरैबायदिहाय मिथिंगायाव मोननाय थास' थास' बिदिखौबो रुनानै होयो आरो लोगोसे बिसोरखौ देरहोनो थाखाय थाखाय एबा गिदिर जानायनि थाखाय जोङो ओ बाजारनिफ्राय जों जेरैहाय सापर एबा बायदिसिना ओ माख्राय बायदिसिनानि गुन्दै बेफोरखौ जाहोनाय। खौ नुनो मोनो आरो नोंथां लोगोसेनो अमाखौ जोङो बायदिसिना प्रदाक्ट खालामनानैबो एबा दानि समावथ' फाहामसालिनिफ्राय बायदिसिना बिजि बायदिसिना होनानै फिसा फदा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ लोगोसेनो ओ बिदिनो अमाया मोजाङै जाहोनो हाब्ला द' मान्थ एबा स्नि मान्थावनो फानजायो आरो नोंथां। बिदिनो जोंनि ओनसोलाव गराल बायदि खालामनानै बांसिनानो फिसिनायखौ नुनो मोनो। आरो नोंथां लोगोसे आरो खायसे खायसे या बेजोंनो राङारि आंखाल जानायखौ एबा बेजोंनो राङारि आंखालखौ सुफुङो आरो नोंथां लोगोसे आरो दाउखौ माबोरै फिसियो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव ओ मोनथाम भागआव जोंनि ओनसोलाव मोनथाम जातनि दाउखौ फिसिनायखौ नुयो। जेरैबायदि हाय खौथ' जोंना गासैयबो फिथिखायो लोगोसे आरो खौबो फिसियो आरो लोगोसेनो ब्रयलारखौबो फिसियो फ्राम बायदिसिना खालामनानै दफ्राय जोंनाव ओ लकेल दाउजों लोगोसे ओ कयेल दाउखौ बांसिन फिसिनायखौ नु नुयो आरो दा लकेल दाउआथ' जोंना जेरैबायदिहाय बेबाय ज जब मलाबाथनाय बाबा जोंनिनोलाव दाउखौ फिसिनाय जायो आरो मालाबा आरो दाउफोरखौबो बायदिसिना मुलि लानानै फैनायखौ नुयो आरो बिदिनो कयलारा बो गलारफोरबो जोङो रां आलखौ हमानो सफुंङै लोगोसे आरो जोङो बेनि बेफोरखौ जोंनि बेदर महरैबो बा बायदिसिना फाननायावबो बाहायो आरो नोंथां। बिदिनो जोंनि ओनसोलाव रावबो फाननो माने फिसिनाय जायो आरो लोगोसे ब्रयलार खौथ' बिदि फिसिजाया नालाय लकेल दाउ बायदि फार्म बायदिसिना खालामनानैसो फि यो बिनि थाखायनो बेखौ ओ खायसेया फार्म बानायनानै फिसियो आरो बांसिनानो बेखौ बिदि ओ न'आवनो फिसिनायखौमोन नोंथां। ओ नोंथांमोनहाबो अमाखौ माबोरै फिथियो एसे फोरमायनो हागोन
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो अमाखौ ओ बिब बिदिनो ओ गोबां न'खरावनो बिदिनो ओ बारा ओरै जोंनि ओनसोलाव फार्म बानाय जों नुनो मोनाखै आरो बिदिनो न'खर न'खर मासेबा मानै माथाम अमाया थाखाथारो आरो बर' सुबुं बिनि न'खराव ओ बिदिनो जों अमाखौ माबोरैहाय फिसिनाय जायो होनना बुङोब्ला जोङो अमाखौथ' जोङो ओ बिदिनो खानानै दोनो नङा होनबा गलार बानायनानै दोनांगौ जोङो औ बिदिनो ओ बिसोरनो मा मा आदार होयो होनना बुङोब्ला नोंथाङा दा दानि बावैसो बुंलांनाय बायदि जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय जेरै थास' गोसोम थास' गुफुर बेफोरखौ ज जोङो हानानै लाबोजायो आरो लाबोनानै जोङो बिदिनो रुयो आरो खोनादोंना नोंथां? हेलौ
औ बिदिनो ओ जोङो बिदिनो मैगं मैगं बिगुरफोरखौबो जोङो हानानै होनाय जायो आरो। आरो जोङो बिदिनो गुन्दैजों जोंनि ओओंखाम जाखांनाय खालायफोर एबा ओं ओंखामफोरखौ जोङो होफायो आरो जोंनि जौ संनाय अफ्रिया जों जायखौ अफ्रिनो बेखौबो जों होफानाय जायो आरो जोंङो ओ बाजार फोरनिफ्राय बिदिनो सिरा साफर गु गुन्दै बेफोरखौ जोङो लानानै लाना फैनानै जोङो अमाफोरनो आद होनाय जायो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो अमाफोरनि फारमफोर दंमोन नामा नोंथां?
ओं होननो थाङोबाथ' जों सरकारा बायदिसिना ओ बिदिनो सोरखारा ओ अमा फिसिनायखौ जेरै फार्म बायदिसिना खामनायनि अनगायैबो ओ अमाफोरखौ फिसियो दा
औ
ओ ओ हरनायखौ नुनो मोन एबा बियो बायदिसिना बे जाबाय जोंनो बिदिनो नायना होफैनायजों लोगोसे ओ सम सम बिसोरो मालाबा आदारफोरखौबो होनायखौ नुयो मोनो आरो दानि समाव बि बि फिसिनाय एबा आबाद मावनाय बायदिसिनायाव सोरखारा जोंनो बायदिसिना सुबिदा होदों एबा खाबु होदों आरो बेजोंनो जोङो आंखाल बायदिसिनाफोरखौ सुफुंनो हायो एबा जोङो न'खर मोनसेखौ मोजाङै सलि हाया आरो बिसानि जानाय बिदिनो जोंनि ओनसोलाव गराल गराल बानायनानै ओ जोबोद बुरजा बुरजा फिसा बिखौनो प्रडाक्ट खालाम लानानै बिदि फाननायखौ नुनो मोनाखायसेखौ नाथाय बांसिनानो गावनो गावनि न'खर न'खराव न'खराव मासे एबा मानैखौ बांसिन फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ नंगौ।
औ दसे नोंथांमोनि ओनसोलाव बाजाराव ओ दाउ बायदिसिनाखौ फाननानै राङारि आंखालखौ सुफुंनायखौ नुयोना नुवा एबा फानोना फाना नोंथांआ फोरमायनो हागोन
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो न' खर न'खर गोबाङानोथ' बिदि रावबो फाराम बानाया नालाय खायफा खायनैयासो फारामखौ बानायो नालाय नोंथां बिदिनो जोंनाथ' न'खराव दाउ मासे बा मानै बिदिया थाखा थारो बिदिनो जोङो दाउआ जेब्ला बिदै दैनानै फिसा जागोन अब्ला जों बेखौ जोथोनै लाखिनांगौ आरो। बिदिनो फिसा दाउ फिसाफोरनो जोङो एंखुर होनांगौ जे बिसोरो गोदोर जेनेबा माइ माइफोरखौ जाखां नो हाया नालाय गोरलैयावनो बिदिनो एंखुरफोरखौ जोङो सारै सारै होनांगौ औ बिदिनो जेब्ला बिसोरोे देर लांगोन अल्बा जों बिसोरखौ ओ केजि से बा केजि नै बेफोरबायदि आधा केजिफोर जाबाथाय जोङो बाजाराव लांनानै फानहैनाय जायो आरो। बिदिनो जोङो आथिखालाव दाउनि दामा सेर सेयाव बेसे बां बुंनो थाङोब्ला बिदिनो ओ ब्रैजौ बा बाजौ बेफोरदि थांदों आरो बि दि जोङो बाजार फोराव फानहैनानै गोबां मुलाम्फा जादों आरो मानो होननानै बुंनो थाङोब्ला बिदिनो न'खराव जि थाव संख्रि नांगौ एबा बानलुफोर बेफोरदियानो गैया जायोना मालाबा समाव बेफोरखौ जोङो फाननानैनो एसे एनैब्लाबो जोङो लाबोनानै जोङो जानो हायो आरो नोंथां।
औ
नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ औ आरो नोंथांमोननि ओनसोल औ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय हांसोफोरनि फारामफोर नोंथाङा नुनो मोनदोंना नोंथां?
बिदि फार्म खालामनानै एबा दानि समावथ' जेरैहाय हाखर बायदिसिनायाथ' बांसिनानो थाखायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ बिनि थाखाय नालाय बिनि थाखायनो हाखौ बायदिसिनायाव गराल बानायनानै बिदि फिसिनाय हुदाया जोंनि ओनसोलाव दङ आरो ना खोनादों ना? औ
औ
औ नोंथाङा बुंफिनलाय
औ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो हांसोखौ बिदि फाराम बानायनानै निफ्रायनो बायदिसिना नांगौ मुलाम्फा मोननो हायो आरो नाथाय समाव दा बेमार बायदिसिना जानाय नुनो मोनो नङा बायदि बिसोरबो बिसोरखौबो जोङो माला बा फाराम बायदिसिना खालामनानै फिसियोबा जों ओ बिसोरनि जेबो जोबोद बिदिनिफ्रायबो आरो आरो माफायावनो बाजौ बिदि रांखौ मोननो हायो नालाय बिनि थाखायनो बिनि बेबो जोङो मोजाङै जोथोन लानानै फिसिब्ला जोंना ओ सुबिदा जायो आरो लोगोसे राङारि आंखाल गोनांथि जानायाव जोङो सुफुंनो हायो आरो नोंथां।
औ औ जोंना बिदिनो दा बर' लाइमोनफोरा गोबां बिदिनो रावबोथ' बिदि साख्रि मोनजोबा नालाय जोङो दा अमानि बिजनेस खालाम नानैनो जोङो ओ लाइमोन बैसोआव बिदिनो ओ गावनि नांगो खिनिखो जि नांगौ गावनो बेखौ जोङो सुफुंना लानो हायो आरोना नोंथां ओ जोङो बिदिनो ओरैनो थानो नाङा न'फोराव जोङो बिदिनो मोनसेबा मोनसे जोङो खामानि मावनानै गावनि आथिं गसंनो नाजानांगौ आरो।
औ नोंथां।
खोनादों ना? औ।
औ खोनादों।
नोंथां जोंना समाबो जाहोलांबाय आसा खालामो नोंथांजों औ फिन खेबसे बिदिनो सावरायफिननो मोनगोन होननानै।
औ।
खोनादोंना? दे नोंथां बिदिब्ला।
उम।